हेल' लाउड स्पिकारबो होजाया।
ओहो जेबो थुग्रा फैया माथ्र' खारनाय अपसनल' दं।
हो मा खालामदों
मोसानो नागिरदों रा।
ए मा ओंख्रिमोन? होम
दालिजों फालाक।
ए मारै फार थेर' मिनिट खालामनांगौ।
मानो
थेर मिनितस खालामनांगौ।
जाबाय माथो।
जाया रायलायनांगौ।
आं रायलायबाय थानो हाया ओरैनो बेखार।
आं नोंखौ अनला ओंख्रि संनो फोरोंनि। दे
ए
खोनाबाय
ओम
अनला ओंख्रिखौ नों संनो रोंङो ना रोङा?
ओमहो ओमहो ओमहो हो सोरो फाइनालनिया ओ फाइनालनिया उफाय गैया साबा दं जों सासे सानै साथाम साब्रै साबा हानथुआव बौलाबनायानो फेल जाबाथ' लाखियो थांनाय बोसोराव नेहोबाय थानांदों थांनाय बोसोरनिमोन ओइ खोनादों बेयावबो दाबोथ' जोंनियावथ' बारहोनाय नङा मिथिया आं रोङा नारजि संनो
आरे ओइ माइरंखौ माबायदि खालामग्रोनांगौ
नारजिना अनला?
औ ओन ओ माबा अनलासो
दे नों होन
अनला ओंख्रिखौ माबायदि संनांगौ?
बेखौ मा बादि संनांगौ?
औ नों खिन्थादो दे बेखौ
नों खिनथादो
आं खिथानांगौ
औ
ओंख्रिखौ माइरंखौ खुरैयाव लानानै एसे सोमगोरनांगौ सुनानै
ओम है कल कल कल रायलायगोन दे
इदि होननानै बेयाव दानजायो नामा?
बे कल फैनानै नोङो मालायबा
नारजि ओंख्रिखौ मा औ अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो बिनि सोमोन्दै खिथानो नागिरदों आं खोनासंङोना खोनासङा अनलाखौ लागोर ओ माबाखौ माइरंखौ लागोरनांगौ होनदों माइरंखौ खुरैआव लानानै सोमबाय दा ओमफ्राय बेखौ सोमनानै सुनानै दसे दोनदो दै होनानै सोमहाबनानै ओमफ्राय बेनिफ्राय दोनहाबनानै बेखौ उनाव बोखांफिनददों उनाव माइरङा जुदि गुरै जायो रुइयो होनबा गुरै जाबा बोखांफिनदो
ओमफ्राय बोखांनानै थफसियाव दैेनांगौ थफसियाव नङाब्ला मिक्साराव होबाबो जायो। केनदेराव होबाबो जायो खोनाबाय
उम खोनादों औ औ खोनादों
ओमफ्रायो मा खालामनांगौ बेखौ देदोदा देनानै गुन्द्रै खालामथारनांगौ ओरैनो गिसियैबो जायो। आरो गोरान गोरानबाबो जायो ओरैनो स्राव स्राव गोरान गोरान अन गुन्दै बायदिबा साबसिन जायो। ओमफ्राय मा खालामनांगौ बानलु सं ख्रि एवदो जेनेबा नों माबाजों अनलाजोंनो दाउजों संगोन बेदरखौ संख्रि बालु होननानै एवग्रोनांगौ बेदरखौ एखा एवनानै जेब्ला खेब हाबदो बेदरखौ एसे मोन एसे फ्राम फ्राम माबा ओ फ्राय खालामग्रोदो ओमफ्राय मस्ला मस्लि खोमसे होखाजोबनानै दै होदो। खोनाबाय? ओमफ्रायो मोजां सोलोंना ला।
दै होनायनि उनाव उम माबा खालाम दै होखांनायनि उनाव दैयाखौ ग्लुब ग्लुब गोदौहरदो दा दुंहाब होनानै खोनाबाय? ग्लुब ग्लुब गोदौ होनानै दुंहाब होदो ओमफ्रायो थिखोना ग्लुब ग्लुब ग्लुब गोदौ जोबबायबा बे अनला देनायखौ बे ग्लु ग्लु गोदौनायाव ओरैनो एसे एसे एसे स्रि स्रि आखाइजों फोस्रि फोस्रि बे अनला गुन्दैखौ बे गोदौनायाव फारसेआ आखाइ एरबाय थानांगौ। नङाबा लाद्रा लाद्रा गथा गथ जायो।
बिदि एरग्लिबाय था एरग्लिबाय था ओमफ्रायो बिदिबो मोनसे खालाम जायो। होमबाबो गुथि गुथि थाया माने आराम मिस मिस मिस जाजोबो ओमफ्राय मोनसे बिदि खालाम जायो जेनबा खेनसेनो दैयाव गलायना लानांगौ माबाबायदि दै एसे दै बुरजा लादो दैयाव ग्लिग्लि लगायदो दा दैजों मिक्स खालाम दो ओमफ्राय एसे सौ सौ खालामदों बेखौ दै गुदुङाव बे गोदौबाय थानायाव बे दराव होदो होनानै रेगुलार एरग्लिबाय थानांगौ सागंखौ। फिदिंबायनो थानांगौ खोरस्लिखौ ओमफ्रायो फिदिंबाय थानानै मोजां आराम ग्लिस ग्लिस माबा रुइजोबबायब्ला आराम जाबाय
माबा नांगौ मा होनो
आराम दोनथ'दा ओमफ्राय एसे गोदौ होदो। खोनायाखै?
ओमफाय
ओमफ्राय गोदौ होनानै
एसे गोबाव खोबनानै दोनदो गोदौबाय थाहोदो।
ओमफ्राय गोदौखांनायनि उनाव बोखारदो।
उ
ओमफ्रायो बिदि खालामखांना उनाव मोननोसैब्ला गंगार दुन दुन्दियाखौ नङाबाबो बोस्रा बिदि नों गासिखौबो बिदि मस्ला मस्लि होखा गंगार दुन्दियाखौ सुनानै हाना होनांगौ। मोनथिबाय?
उम।
मोननायसैबा ओमफ्राय गंगार दुन्दिया होबा गोथाव जायो।
ओमफ्राय गंगार दुन्दिया होखांनानै जेब्ला जायो दङ दाथ' खिथु दोननांगौ मोनखाबाय नालाय ओमफ्राय मोनखांनानै खांदो।
अनला ओंख्रि
दे नै एबार खिथाफिनदो आं माबायदि फोरोङामोन रोंदोंना रोङाखै
माबोरै ओंख्रिखौ अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो
आरो आंसो खोन्थाफिनबावनांगौ।
औ दे आं नोंनो बोरै खिथायोमोन फासनिफ्राय लाससिम खिन्थाफिनदो।
माइरंखौ सोम माइरं सोमना दोनबाय खुरैआव
औ
संनायनि उनाव बख सुनानै बोखानानै सुनानै आरो बेखौ सोम ओरैनो फोराननानै दोनबाय सानद्रिफ्राव फोराननानै दोनबाय बे जेला राखाङो एसे मोजां राखाङो एसे राखांनानै राखांबायबा थुबसियाव देनो हाबाय माला मिसार मिक्साराव होनो हाबाय ग्राइन्दाराव संनाय जेलानो बा आङो बेदरफ्राव सुनानै लाखानाय बेदराव संनो नटगिरनायाव थाव सामब्राम आलु एवग्रोनानै जिल्ला रथ' रथ' एवखांनाय जाबाय बेनि उनाव नों अनलाखौ हरनो होनो हाबाय नालाय बेहाय आरो खारैबो होना हरनो हाबायनो खारै खारैजों जायोला खोमान दोनदो
जेब्ला मोनसै मोनसै जानोसै अब्ला गंगार दुन्दिया होदो। दा दं बेदरजों म
खालामबायना आंखो फोरोंनाया
मानो थालाय बि नै फानलु सामब्राम एवनानै बेदरखौ एवनांगौ। बे
ओमफ्राय
बेदरखौ एवनानैथ' जेब्ला रथ' रथ' जायो अब्लानोथ' माइरं होनाहोनांगौ अनलाखौ गुन्दैखौ खारै होनाय इसाबालाय हो खारैसा खारै होनोब्ला हो थोयाब्लालाय दा हो खोबथाबना दोनदो जेला लास्टआव साग्लिनो हाबावोसो साग्लिनो इसाबा।
औ
एरदो मोजां एरदो उनाव बिदि रानहुंसोबा दोनदिया होदो गंगार दोन्दिया
उम ओमफ्राय
जादो
ओंखामजों जानांगौ ना माजों जानांगौ अनला ओंख्रिखौ
जों
जों मोजां जायोना
जाग्रानि सायावसो दिफेन्ड खालामसै बेलाय। जाग्रा बुरै जायो।
नेक्स्ट समाव माबानिना रायजलायगोन मिथिबाय नारजि नार्जि अमानि बागै। नोंसाव नारजि अमानि बागै रायज्लायगोन।
दे होमबालाय नेनानै थाबाय।
र' थेन मिनिटनि उनाव ना एक्सट मिनिटआव।
सिफोरखौ होनबा अखा हाबाय। ओमफ्राय
ओमफ्रायो बिदि उनावहाय मानि सबायजों साम'जों बे
उम
होनना एबार टाइमजोबसिगोन ना बिनि उनाव नारजि अमानि जौनि रायलायगोन बिनि उनाव आं नोंनो फोरोंगोन ओमफ्रायनो आंनो नों आं आंनो रंमोन दा आंखौनो आंनो।
थिक हे थिक हे
हारसिंनो निजि खारजायो ना जोंसो खा खालामनांगौ दा थेर मै थेनमनैल' जायो होनदोंमोन खै जाब रनायनिसटखौ जिर' जिर' खालामसै
ह खालाम खालाम सा खालामदो।
र' बे जि आं मिथिया। टेन इलेभेनखौ नेनि र' हारसिं खाट जायो ना सोर खालामनांगौ बेखौ नेनि
टेन मिनिटस जाखाबाय।
औ एखायनोथ'। गावनो हारसिं खाट जागोन ना फार खालामनांगौ र' नायनि
औ
दिनै सुनिबार नोंनिया फ्रि नामा?
औ ओ
सिक्सआव दिभसन गैया ओ दिभसन थ' नङा। स्टाडि गैया।
दङ'
बे दानजैआ दाननिसै दै आं।